हेलौ औ खोनाद खोनादों दे। मा खालामगासिनो।
अ नों आंथ दों ओरैनो। आरो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं।
जानायनिखोनो सावरायनिसै आरो ना?
ओ मा होन्दो नोंथांं।
जानाय लोंनायनिखौनो बाहाय सावरायफिनसै नामा जानायनिखोनो सावरायफिनसै।
औ सावरायजागोन दे औ औ सावरायजागोन।
बायमोन दाथ' दैज्लां बोथोरलै। जानाय लोंनाया दैलांनि मैगं थाइगं। मा मा मोननो हायो देलाय बुंलाय खेबसे दैज्लांनि मैगंफोरखौनो होनलाय दे।
अ मैगं। दैज्लांनि मैगं थाइगंबुङोब्ला अज जिंखा मोनो। जिंखा भल मैथा आरो। औ मा इखौ काक्रेल। बेलेग बेलेग जाग्रा बेलेग बेलेक बुङो बेनि नामखौ।
उम।
बा आरो भाद केरेला होनना बुङो।
उम उम हाखाफोरासो होनो खोमा लाब
औ भाटकेरेला होनना बुङो हाखाफोरा। आरो फिथाइ सामथायाथ' थाइजौ खान्थाल लेसु लेथुखु बिफोरो।
ओम इस। उम दैज्लांनिया खिनथु थाबजोबग्रोयोलै बेफोर फिथाइफोराना
औ जोबो।
जोबग्रोबायानो खोमा बेफोरो
औ जोब्बायानो खोनायबो लेसुआथ' मालाबानो जोब्बाय
उम बेथ' दै लानानै माइ गायनायानो मोनफैया
औ माइ गायस्लाबोयो नुवाबयो। औ गरम हाबहांनायावनो जोबो
ओरै नोंथांङा मा मैगंखौ जानानै मोजां मोनो बांसिन
मा मैगंखौ माने आरोथ'नो फास बार गोजानो मोजां मोनो दा जेनेबा गरम बोथोरनि मैगं आरो ना आथास' बारखबो मोननाय ओमफ्राय आरो ओरैनो बेलेग दिनाबा अनला खारै इफोरखौ
उम। अनला खारैयाथ' जाजाबाय थाया जेनेबा खनसेफोरल' जाजायो जायो मालाबाफोर। ओरैनोथ' बारा गोथाव जाया बेदरफोर होआाबा बेदर
औ बेदरफोरजों गोथाव जायो औ
ओरैनो मैगं थाइगंनि खोनादों।
मा होनदों।
गोथां गोथां मैगंनि बेलायाव गोथां मैगंनि बेलायावलाय
गोथां मैगंनि बेलायाव बुंङो। आरो जिंखाफोरखौबो गोथाव मोनो।
हो
आरो मैथा औ
उम। मैथायाथ' ओरैनो बाथो उम गोजां बोथोरावथ' आरो राफा लाय
अ बेफोरनो लाफा लाय बेफोरनो जाबाय।
अलकबि बान्दा कबि फुलगबि
ओं।
उम
औ नोंथांङा आरो जेनबा गोथां मेगंखौ माखौ मोजां मोनो?
एरै आं जानो फिनदि फ्राय ओमफाय लेस्राफोरखोबो जायो।
ओं।
इनफ्राय फथल खोबो फ्राय जानो मोजां मोनो।
औ औ मोजां जायो फ्राय।
इनिफ्रायलाय उम जाथबाय दे ओ दे। ओमफाय ओ मा होनो? उम लेस्रा
औ लेस
लेस्रा खौबो मोजां मोनो ओं।
ओं।
फोराथ' थाखायोआनोसै आलुवाथ' जोबनो थांखाया।
औ था दैलि दैलि थाखाय औ।
आलु नोङाबानो जानो नागिरा आलुआनो बांसिन सोलिस
औ औ।
ओमफाय जिंखाफोरखो नादो मोजां मोनो जानो।
ओ नाफोरदो मोजां जायो।
औ।
औ आ
औ जायो। औ जायो।
ओमफायथ' ए राङालाव राङालावदो
ओ इफोरबो मोजां जायो ओरैनो जेनेबा मिरामिस सबजिबो जानो मोजां जायो। ओ अमा बेदरफोरजोंबो बयलार बेदर जोंबो।
दाथ' आरो दैज्लां बोथोराव मोनोआनसै।
अ माइ गायनायफोराव जेनबा
खारबाय आरोना दा ओखारबाय माने इखोथ' मेसें बोथोरावनो
मेसेङाव अ मेसें बोथ्रावनो मोनो। मेसें बोथोराव गायनानै लायो ओमफाय दोन दोननानै जाजायो।
उम गोमो गोमो मोननानै बरियानो ओमफाय खिन्थु दैज्लाङावबो मोनो दैज्लावबो जायो दैज्लांनिबो दोङो
औ जेनबा ओ जेनेबा गोजां बोथोरावबो गायनानै जेनेबा मा होनो फिथाइखौ खानानै दैज्लां बोथोराव लागिबो दोन जायो आरोना गोबाव थाहैयो।
उम राहाब होनानै दोनबा माने थायोना दा जाजासि गोन आरो माने दा गोजां बोथोरनिखोनो माबानानै दा दैज्लां बोथोराव लासे दोननानै जाजायो। माने दाथ' गायनाय फुनायावथ' एफोर फाजाखोनो बांसिनानो होयो खोमा।
औ मथरफोरजों आलुफोरजों
उम एवनानै बांसिनानो सोलिसिगोन बेफोरनो ओरैनो नोंथाङा खांख्राइ ना मा जागोन ना जाया?
आंथ' जायो खांख्रायखौबो नाखौबो माने बाथोन खख्राइखौ आरो बा थोन देबा मोजांसिन मोनो आरो बाथोन देनायखौसो जायो।
उम। मैथादो खांख्रायदो जा मैथादो खांख्राय
मैथादो खांख्राय ओरैनो जेनबा गथा गथा इदि जाफेराखै ओ खांख्राय मेलेम जि जाबा बख'नानै जायोना इदि जाफेरदो आरोना मैथादो
खोनाया
ओ खांख्राइ मेलेम बख'नानै जि जायो। खांख्राइ मेलेखौ जि बख'नानै जायो अ बिदि जाफेरबाय आरो ना मैथादो। ओ नोंथाङा जाफेरबायना जाफेराखै
मेले आङो जायो मैथा जायो आंबो जायो खांख्रा खांख्रायखौ फाजा जानो साबसिन मोनो मैथादो खांख्राइ फायनानै खांख्राइखौ सेफायजोबनानै खला सला खलाखौथ' होआ जेनेबा मेलेमखो होयो बे खांख्राइआबो देग्लिजोबनानै देग्लिनानै रोसि सेबनानै इनि रसखौ
औ।
बेखो माने आं बारा जाफेरनो मोनाखै।
अ मोजां जायो जाबा मैथाफोर होनानै अ मैथा होआबाबो जायो ओमफ्राय होबाबो जायो।
बेलेग बेलेग आलादा आलादा ना मैगंफोराबो
औ आलादा आलादा थायो दैज्लांनि आलादा मेसेंनि आलादा ओरैनो नोंथां लाङा जेनबा न'फोराव इदि मैगं थाइगं गायो नामा? ‌
औ
आं खोनादों ना नोंथां
आं खोनादों दे माबा थांलाय फैलाय जागासिनो नङाबा खोनाया खोनाया मोनदो माने जोंहाथ' दैज्लांनि माबा मेसेंनि मैगंखौथ' गायनो थाङानो बारा
औ।
एबारबो ओइ नेक्स्टथाव गायासैनो दाख्लै थांखांनायाव ओरैनो बेसरल'फोदो जोंङा
बेलग खेथि खमाव अलकबि बान्दा कबि अलगबि बान्धाकबि बेफोरखौ गायथाराखै माने गोबावथार जाबाय।
अ औ
थाराखै इदिखो माने
औ
मावनो हायो मावबा खिन्थु मावाखै आरो ना। माने मावबलाय न'आव जानो थैयो आरो दाफोरबो फोबालाय न'वावबो जानो जेनेबा फाननोबो हायो आरोना।
औ
मावबा ओमफ्राय जोंहा थांनायाव मावासै। नोंथां लाहालाय?
जोङा ओरैनो जेनेबा दा दैज्लां टाइमाव मैथाल' फोना दोनो आरोना।
ओमफ्राय लोगोसे जोंहा ओफ्राय नवावलाय ओरैनो लेसफ्राखो होना दोनदों आरो ना बिफां ओमफ्राय लेस्रादो लोगोसे राङा लाव पानि लाव राङालाव पानिलाव पानिलाव थ' गैया माबा खुमब्रा खुमब्रादो जोगोनार राङा लावा जोगोनारा इफोर इफोरखो होना दोनदों माने दासो थायफा थायनै थायहांदो खोमा?
औ
भिन्दिफोरबो होदोमोन ओरैनो भिन्दिया अखानानै माबा थैलांजोबबाय।
औ
थैलांजोबाय बिफाङानो जायासै।
उम
अखानानै माने आगो थिया फोनांगोलै बेखौ अखा बोथोराव बोरैबा जायो आगो थिया बासो। नङाबा जानो नागिरा। जोंनिया समा जाबायानो ना दोनथ'नोसै।
अ दे होमबा नोंथां औ
औ
अ औ खोनादों नोंथां।